हेलौ औ खुलुमबाय खुलुमबाय नोंथां।
औ गिबियावनो मोनाबिलि समनि गाहाम बुंलनायखौ नोंथांसिम बावहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथां
बे समाव आंङो नोंथांजों ओ मोनसे आयदा लानानै सावरायनो थाखायसो नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन। नोंथांङा आंजों दान्दिसे सम सावरायफानो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन हागोन
बिदिब्ला नोंथां जोंङो दिनै जोंनि जि बर' हारिनि दाउ अमा बोरमा फिसिनाय बे आयदाखौ लानानै मोनसे सावरायलायो नामा नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन।
बिदिब्ला आंङो गिबियावनो नोंथांनिसिम जि जोंनि बे दाउ अमा बोरमा फिसिनाय बेनि बागायाव बेनि सायाव एसे फोरमायनानै होग्रोनोसै।
औ औ।
दाउ अमा बोरमा फिसिनाय होननानै बुङोब्ला गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जोंहा बेयो मोनसे फालांगियारि मोनसे बाहागो एबा खामानिनि मोनसे बाहागो। होनानै जोंगोन
औ
जेरैहाय गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोना। दाउ अमा बोरमा फिसिनानै न'खरफोरखौ दैदेनबोदोंमोन न'खरफोरखौ माने। सालायबोदोंमोन बेजोंनो माने न'खरनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बायदिसिना खरसाफोरखौ सुंफ'ग्रदोंमोन बे लेखायैनोनै। समावबो आथिखालनि समावबो जोङो जिखिनि जि जोंनि गेजेराव दाउ अमा बोरमा फिसिनाय। जिखिनि खामानि बे खामानिखौ ज दिनैनि समावबो मावनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों नाथाय। गोदो गोदायनि समनि जिखिनि दाउ अमा बोरमा फिसिनायनि खामानि बा आथिखालनि जि दाउ अमा बोरमा फिसिनाय खामानि बेफोरनि गेजेराव जोङो। खायसे इसे एनै माने फारागथिखौ जोङो नुनो मोनो। बेहाय गोदो-गोदाय माने जोंनि आबै आबौमोननि समाव जि दाउ अमा बोरमा फिसियोमोन बैफोर समाव जोंनि जायगाफोरा उदांमोन जोंनि जायगा फोराव गोबां खिनि बेबायदि आबाद बायदिसिना मावामोन बेनिखायनो माने गोदो-गोदायनि समाव जि दाउ अमा बोरमा फिसियोमोन बैफोर समाव माने दाउ अमा बोरमाफोरखौ मा खालामोमोन उदांङै एंगारनानै होनायखौ जोंङो नुनो मोनोमोन
औ औ नोंथां औ।
आरो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंहा जिथु बर' हारिनियाव माने। सेरेब सावनाय जुमाय सावनाय बे बायदि दि नेम खान्थिफोरा दङ बा बैफोर खामानिखौ मावो बैफोर समाव माने। जोंनि न'खरावनो अमा फिसियोब्ला बैफोरो सेरेब सावनायनि जिखिनि अख्रि। बेफोरखौ माने गुन्दैजों जोङो लगायनानै होयोमोन आरो आदार हिसाबै। आरो बोरमा आरो बोरमाफोरखौथ' माने बोरमाफोर बोरमाफोरखौथ' माने गोबाङानो जोङो गोदोनि दिनाव माने दोनदालफोर होनाय जायामोन जोङो उदाङै एंगारनानै होयोमोन। बेबायदिनो जोङो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बोरमा अमा बेबायदि फिसिनाय। खौ जोङो खांबोदों बा आथिखालनि आथिखालनि जि समनि दाउ अमा बोरमा फिसिनाय। बेनि जिखिनि खामानि बेफोर खामानिखौ जों एसे सोलायनाय नुनो मोनबोदों। आरो खाथिखालाव माने गोनोखो गो गोआरि आदबजों माने दाउ अमा बोरमा फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों। समाव जोङो गोनोखोआरि आदब। जोङो माने दाउ अमा बोरमाफोरखौ जोङो फिसिनानै फिसिनाय जायो। आरो आथिखालनि समाव माने सोरखाराबो बेबायदि दाउ अमा बोरमा। फिसिनायफोरनो माने बायदि मा खालामो माने सहाय खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो। जेरैहाय जाय बिथां। अमा फिसियो बिथांमोननो अमा थाग्रा अमा थाग्रा गन्द्रा फाखानि गन्द्रा बेफोरखौ जोङो लुना होनायखौ नुनो मोनो जाय बिथांमोना बोरमा फि मनोबो जोङो बोरमा दोनग्रा न' बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो। आरो जाय बिथांमोना दाउ फिसियो सोरखारनिफ्राय माने दाउ फिसाफोर हरनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों। बेबायदिनो आथिखालनि सरखारार बेबायदि दाउ अमा बोरमा फिसिनाय‌ ओ फिसिग्रा बिथांमोनखौ गोबां बायदि बिथिङाव हेफाजाब होनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ औ।
जेरैहाय जों दानि समफोराव जुदि अमाफोरखौ फिसियोब्ला बे अमानि थाखाय जुदि जोङो फ फाखानि न' खालामनानै होनो हायोब्ला आरो बैफोर फाखानि न'। हा बल खालामनानै होनो हायोब्ला जों गोसोोबायदि माने अमा खिफोरखौ सुनानै साखोन सिखोन जोङो। खालामनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो अमाफोरखौबो जों साखोन सिखोन खालामनानै लाखिनो हायो आरो जुदि अमाफोरखौ बोरमाफोरखौ। सोन सिखोन खालामोब्ला अमा बोरमानियाव गोरलै माने बेमार आजारफोरा सन्देरा होननानै जोङो मोन्थिनो मोनो।
औ नोंथां औ।
जेरैहाय अमा फिसिनायाव जेरैहाय जों सम मथे अमानो फेलौनि मुलि होनाय सम मथे जोङो भेक्सिन होनाय बोरमानो सम मथे जोङो फेलौ होनाय फेलौनि मुलि होनाय सम मथे भेक्सिन होनाय दाउफोरनो बेमार खालामनो हायिनि थाखाय गिबियावनो जों मुलि होग्रोनाय बेबायदि माने गोनोखोआरि आदबजों जुदि अमा बोरमाफोरखौ जोङो फिसियोब्ला माने माने बैफोर अमाफोरा गोरलैयैनो देरो आरो जोङो थाबैनो बेैफोरनिफ्राय माने फाननानै जोङो रांखौ मोननो हायो जेरैहाय अमाया थाबैनो देरनायनि भिटामिन आरो अमानि भेक्सिन अमानि जायगाफोरखौ साखोन सिखोन खालामनाय अमाया थाब देरनायनि जोङो। ओ जोङो फार्मासिफोरनिफ्राय फार्मासिफोरनिफ्राय जोङो मुलि होफैनाय बायदिफोरखौ जोङो मुलि फोरखौ बा भिटामिनफोरखौ बाहायनायखौ जोङो आथिखालनि समफोराव जोङो नुनो मोनो।
औ नोंथां औ।
दा गोदो गोदायनि समफोराव नाथाय बेबायदियै मुलि बायदिसिना होफैनायफोरखौ जोङो। माने नुनो मोनामोन एबा बेबायदि फेलौनि बा बायदिसिना बिजि उनु होनायखौ जों गोदोनि अमा बोरमा फिसिनायाव जोङो नुनो मोनामोन नाथाय आथिखालनि समफोराव ज दिनै अमा बोरमा फिसिनाय बैफोर अमा बोरमा फिसिनायाव माने थाब थाबैनो सम समैनो माने भेक्सिन होनाय बा बिजि होनाय फिलौनि मुलि होनाय बायदि खामानिफोरखौबा बायदि बेबायदि होनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो बेनिखायनो आथिखालनि समफोरनि जिखिनि अमा बोरमा बेफोरखौ जों माने थाबैनो जोङो देरनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ औ नोंथाङ औ।
आरो गोदो गोदायनि बायदिनो आथिखालनि जिखिनि अमा बोरमा फिसिनाय माने बिथांमोनहा बेबायदि अमा बोरमा फि अमा बोरमाफोरखौ उदाङै एंगारना होनायखौ जोङो नुनो मोना। जेरैहाय बोरमा खौ जोङो नांगौ बायदियै जायगायावनो दोननानै बायदिसिना बिलाइ गांखो हानानै होनाय बेफोरखौ अमा बोरमाफोरखौ जाहोबाय थानाय अमाखौ जोङो गन्द्रायावनो दोननानै जोङो माने नांगौ नांगौ बायदि सम मथेनो जोङो आदार होनाय बेबायदि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो बैफोर माने बेबायदि जोथोन लानायाव जोंनि अमा बोरमा दाउफोरा माने थाब थाबैनो देरनानै आरो बैफोरखौ फाननानै जोङो बायदि फैसा रां रुफा खामायनायखौ जोङो नुनो मोनो। दा आं बे समाव नोंथांखौबो आङो सोंलु सोंगोनो नागिरदों नोंथांनिफ्रायबो आङो फंनैसो बिबुंथि लाखिनायखौ आङो लुबैदों जे नोंथांमोननि ओनसोलावबो नोंथांनिमोननि ओनसोलावबो बेबायदि माने आथिखालनि सुबुंफोरा बेबायदि अमा बोरमाखौ फिसियो नामा? बा जोंनि ओनसोलाव जेरैहाय आं नोंथाङा फोरमायलांबाय जोंनि ओनसोलाव बेबायदि बेबायदि माने गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा अमा बोरमाखौ फिसियो दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो गोदो गोदायनि आरो अमा बोरमा फिसिनायनि जि नेमखान्थिफोर बा जिखिनि आदबफोर बेखिनि आदबखौ माने माबायदि आदब खायदा बाहायनानै माबायदि गोनोखोआि आदबजों नोंथांमोननि ओनसोलाव बोरमा अमाफोरखौ फिसियो बेनि बागै नोंथाङाबो आंनो एसे सम फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंथां गिबियावनो अमा फिसिनाय बोरमा फिसिनाय ओ जोंनि ओ जिब जुनार फिसिनाय होननो थाङोब्ला नोंथां जोङो बांसिन सुबुंफोरानो बा जोंनि बांसिन मानसिफ्रानो ओ अमा दाउ बोरमा हांसो आ बि बेफोरबायदिनो मोसौ बेफोरबायदि मैसो गोबां ओ गोबां रोखोमनि जिब जुनार जोङो फिसियो आरो जों बे फोरजोंनो ओ दा ओ खायफा सुबुंफोरा जिउ खांनायनि राहा होननानै बुंनांगोन ओ मानोना जोङो ओ बेफोर जिब जुनारफोरखौ फिसिनानै जोङो ओ बेफोरनिफ्राय बेफोरखौ फाननानै बा बेफोरनिफ्राय जोङो ओ रां रुफा आरजिनो हायो। आरो जों जोंनि न'खरफोरखौ गोबां मोजाङै सोलिलांनो हायो। जिब जुनार फिसिनाय होनो थाङोब्ला नोंथां जोंनि ओ गामि ओनसोलाव बांसिनानो सुबुंफोरा मोसौ फियो अमा फियो दाउ फिसियो आरो हांसो फियो बेनिफ्राय मोसौ फिसिनाय होनो थाङोब्ला जों नोंथां मोसौखौ फिसिनानै ओ जोङो बेफोरनि मोसौनिफ्राय जोङो गाइखेर गाइखेरफोर गाइखेरफोरखौ जोङो सेरनानै जोङो बाजार बा गलाफोराव जोङो फाननानै जोङो बेनिफ्रायबो ओ रां आरजिनानै जों जोंनि नांगौफोरखौ ओ ओ सुफुंनानै एसेबा एसेब्लाबो जोङो नांगौफोरखौ सुफुंनानै लानो हायो ओ गोदो गोदो आरो दानि ओ जि जोंनि जिब जुनार फिसिनाय होनो थाङोब्ला गोदो जोङो ओ एसेबां साखा फारायै ओ जों जोंनि जिब जुनारफोरखौ ओ फिसिनाय जायामोन मानोना जोङो जोङो गोदो गोदाय जों बेफोरखौ ओ एसां मोजाङै बा बेफोरनिफ्राय माबायदि रां आरजिनो हायो बेफोरनिफ्राय माबायदि जोङो न'खर सुंथानायावहा हहाय होयो बेफोरखौ जोङो गोदो गोदाय बारा मोनथियामोन नाथाय जों दा ओ सम बारबोनाय लोगो लोगो जोङो जोंनि साननाय हनाय आरो जोंनि मावनाय दांनायजों लोगोसे जों बेफोरखौ जों मोनथिनो मोनबाय जे जोङो ओ मोसौ मोसा फिसिनानैबो ओ दाउ अमा फिसिनानैबो जों जोंनि न'खरखौ सालायलांनो हायो। ओ बेफोरनिफ्राय ओ जोङो जिहेथु ओ मो मोसौ फिसिनाय बा अमा फिनाय ओ अमा फिसिनाय नोंथांनो आं एसे फोरमायना होलांनो सानदों ओ गोदो गोदाय नाथाय जोङो अमाफोरखौ ओरैबायदि माखासे माखासे फिसिनाय जायामोन बा जोङो मोजां आबाद खालामनानै फिसिनाय जायामोन। नाथाय जों दानि जुगाव नुनो मोनदोंदि नोंथाङा बुंनाय बायदिनो सरखाराबो जोंनो। दानि जुगाव गोबां दाउ अमा फिसिनायनि सायाव गोबां। सहाय होयो मदद। मदद खालामो आरो जोङो बे लाबोनानै सरखारनिफ्राय बा जोङो बाजारफोरनिफ्राय बायना लाबोनानै जोङो बेफोरखौ जोंनि न'फोराव लाबोनानै जोङो बरियासे पा पाक्का थालायनानै जों जोंनि जायगा खौबो साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय जोङो। पाक्का थालायनानै जोंनि अमाफोरनि जा गन्द्रा बेखौ साफााखे फाक्का थालायनानै जोङो बेरा वाल दुमनानै जोङो अमाफोरखौ बेयाव लाखिनाय जायो आरो जोङो बेफोरबायदियाव अमाफोरखौ लाखियोब्ला जोंनि अमाफोराबो एसे मोजाङैनो थायो आरो। जोङो जोंनि जि थासारि जोंनि। अमा खि बायदिसिना बेफोर मोनामो नालाय बेफोरखौ जोङो। बेनिफ्राय एसे बेफोरबायदि साखोन सिखोन लाखियोब्ला एसे
जा
औ औ बेफोरखौ एसे जोङो साखोन सिखोननिफ्राय जोङो। जों बांसिन साखोन सिखोन जानो हायो। बेफोरबायदिनो जोङो अमा खिफोरखौबो जोङो ना बा फुख्रियाव जोङो होनानै जोङो बेफोरनिफ्राय ना फिसिनाय ना फिसिनायाव जोङो बेफोरनि अमा खिफोरखौबो बाहायनानै जोङो नाफोरखौ फेदेरनो हायो। बेफोरबायदिनो जोङो दाउ फिसिनाय होनो थाङोब्ला जोङो। गोदो गोदायो जोङो गोदो दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय बेफोरो जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे ओ सोलिबोबाय थानाय मोनसे जोंनि हाबा होननानै बुंनांगोन जोङो। ओ दाउ अमा फिसिनाय होनोब्ला जों दाउ फिसिनाय होनोब्ला जोङो। दाउफोरखौबो जोङो ओ मोजाङै बा मोजां माबा जानायनि थाखाय जोङो ओ बेसोरनो मोजां आदार जाहैयो आरो जोङो। बेफोरखौ मोजां जाथोंनि थाखाय ओ दानि जुगाव गोबां गोनोखोआरि मुलि मुलि बायदिसिना ओंखारबाय बेफोरो जाहाथे जोंनि दाउफोरा बेमार जाया बेफोरनि थाखाय जोङो। ओ मुलिफोरखौ ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो मुलि जोङो फार्मासि बा ओ भेटेनारि बेफोरनिफ्राय लाना फैनानै जोङो ओ बेसोरनो होनाय जायो। आरो मोनसे खोथाखौ बुंगोन आङो ओ जोंनि दा गोनोखोआरि मुगायाव जौगालु मुगायाव गोबां रोखोमनि भेक्सिन बा बायदिसिना गोबां रोखोमनि मुलि ओंखारबाय जाय जाय मुलिफोरा जोंनि सुबुं देहानि थाखाय जोबोर गाज्रि नाथाय जों सुबुंफोरा जों गावनि ओ लाबनि कारन जों जोंनि मुलाम्फानि थाखै जोङो बे ओ बै भेक्सिनफोरखौ जोङो मोनसे ब्रयलार होननाय जाथिनि मोनसे दावउ जाय दाउनो जोङो ओ बिजि होनानै जोङो बे दाउफोरा जोंनिया माहासे माहानैैनि उनाव देरनांगौ। बेफोरो सप्तासे हाबतासे हाबथानैनि गेजेरावनो बेयो देरो। देरनानै जोङो बेखौ जोङो बाजारफोराव फानो आरो बेफोरनिफ्राय रां आरजियो नाथाय आं बेखौसो बुंनो थांगोन दिे रां आरजिनाया जोंनि थाखाय गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय। ओ जों बेफोर ब्रयलार बा जोंनि भेक्सिन होनाय ओ जिहेतु दाउ दाउफोर बेफोरखौ जोङो जानानै गोबां गोबां रोखोमनि बेराम सोमजिनायखौ जोङो दा